नोंथाङा दा मा खालामदों?
दायो आङो ओरैनो दं नोंथां।
औ आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो थाखायसो कल हरनाय जादोंमोन
औ जागोन दे सावरायजागोन।
औ। आं नोंथांनिफ्राय आङो एसे मिथिनो लुबैदों दि जोंनि ओ सरकारि सु कुल आरो सरकारि नङै स्कुलनि बागै
औ प्राइभेट स्कुलनि बागै आरो ना।
औ प्राइभेट स्कुल बागै औ।
औ ओ जागोन दे।
औ।
औ। ओ गभारमेन्ट आरो प्राइभेट स्कुल होनोब्लाथ' मोननैबो सेम स्कुलालाय सेम बाट ओ दिसिप्लिनफोरा बेलेग आरो ना नोंथां ओ सोलोंथाइ एबा जोनि स्कुल आरो ओ प्राइभेट स्कुल आरो सरकारि स्कुल होनोब्लाथ' जोंहा मोननैबो सेम बाट जोंहा ओ सोलोंथाइ लानो हायनाय जोंहा मोननैबो एखे
ओम
ओ जोंनि लाइफआव दा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाना फैबाय। माने जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआवहाय सोलोंथाइखौ नांगौ जोंनो। जोङो माबा मोनसे जोङो खामानि फोर मावोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा बुद स्किल गैयाब्ला जों बोरै ओ खामानिफोरखौ जों मावनो नङा हबा नोंथां जेरै जोङो बिजनेस मावनो थाखाय जोंहा मोनसे सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि जायो।
ओम नंगौ।
औ ओंखायनो माने सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरोना जोंनि थाखाय आरो आं बुंनो थाङो जेरै ओ जोंहा प्राइभेट स्कुलावहाय जोंहा गोबां ओ ओ दिसि प्लिन आरो स्ट्रिक थायो जेरै स्टुदेन्टखौहाय गोबां माने बेबायदिनो इउनिफर्माबबो गोबां माने मोजां मोजां गाननानै फैनांगौ जितु बयनाबो माने ओ बेबायदि जुथा गानै बेफोरबायदि फैनो मोना आरो ना। प्राइभेट स्कुलफोराव गोबां माने ओ केरेक्टारफोरखौहाय मोजां लाखिनो थाखाय प्रिपेर होयो बिसोरो टिचारफोरा गावनि ओ माने ओ जोङो नु नुयो जोङो प्राइभेट स्कुलफ्रावहाय टिचार फोरा गोबां ओ खम बेसेन मोननो हायो फोरोंनायाव बाट जोबोद खस्थ'नि ओ गेजेरजों स्टुदेन्टफोरखौ बेबायदिनो ओ गावनि ओ बेबायदिनो बिदा फंबाय एबा गथ' ग'थाइ बायदि एफा मोजां माने ट्रिट खालामनानै फोरोङो प्राइभेट स्कुलफ्राव माने गावनि एबा गावनि गथ'फोरा गावनि खाथि खालानि गथ'फ्रा मोजां जाथों एबा मोजां सोलोंथाइखौ लानानै ओ उनाव उन फिउसार फैनायावहाय गोबां माने ओ मोजाङै सोलोंलांनानै माबा मोनसे एबा ओ बेबदिनो जब एबा माबा मोनसे साख्रिफोर एबा बिजनेसफोर मावनो थाखाय बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंथाइखौ जों लानो गोनां जायो
उम।
आरो जोंहा गोबां बेबायदिनो प्राइभेट स्कुल होन बेबायदिनो सरकारि स्कुल स्कुल होन गोबां मोजां मोजां जोंना स्कुला बिल्डिं जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां। जों मोननैयावबो जोङो मोजां ओ मोजां जोङो दड्रेसफोरखौ जों मोननो हायो। जोङो बांसिन ओ सरकारि ओ स्कुलावबो जोबोद मोजां जों सोलोंथाइखौ लानो हायोब्ला मानो होनोब्ला जोङो बेयाव फ्रियावनो जों फोरोंनायखौ जों मोननो हायो। जोङो गावो गावनो गोसो गुदुं जानानै जों मोजाङै फरायोब्ला जों मोजाङै ओ कलेज फ्राव एबा स्कुलफ्राव जों थाङोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां। जोङो फ्रियावनो फरायनानै जों जों उनावहाय जोंनि उन फिउसारावहाय जोङो बिब्दिनो गभारमेन्ट जब एबा जोङो ओ बिजिनेसफोर जों मोनोब्ला जोंनि थाखायनो जोंहा मोजां जोङो बेबायदि गभर्नमेन्ट स्कुलाव हाबनानै जोङो ओ कलेजफोराव हाबनानै जोङो बेबायदि जों खस् थ खालामनानै जों बेबायदि जों साख्रिफोरखौ जों मोननो हाबाय होननानै जोङो माने मोनसे प्राउड फिल फैगोन आरो जोंनि उन माबाया जेनेरेसनाव। माने जोंनि ओ उन फिउचारनि फैनाय गथ'फोर एबा ओ सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जों मोजां फो रोंलांनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो मोजाङै ओ फोरोंलांनो हायो उननि फैनाय बेफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ आरो जोङो गोबां माने बेफोरबायदिनो जोंहा एमस एम थायो न नङा होमबा गल थायो जोङो थांखि लानानैसो जों फरायो नङा होमबा नों थां जों स्कुल एबा कलेजफ्राव जों जों गावनि केरियारखौ लानानैसो जोङो थाङो। जोङो गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ ओ गाज्रि जायाथों होननानै बेबायदिनो आइ दानि सोलायबाय थानो हायो। ससारियावहाय बेबायदिनो सरकारि स्कुलाव होरालासिनो ओ गोबां माने प्राइभेट स्कुलाव हरदों जों बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला ओ प्राइभेट स्कुला गोबां ओ बिदिनो दिडिसिप्लिन ओ रुल एन्ड डिसिप्लिनफोर दं नालाय ओंखायनो बेबायदिनो इंलिस रोंथों एबा गावनि गथ'फोरा गोरों गोरा जाथों होननानै बे बिदि हर आरो ना। जों बांद्राय माने प्राइभेट स्कुलफोराव जों बांद्राय फ्रिदमखौ जों मोननो हाया। जों मोजां माने जों मोननैयावबो जों मोजां इडुकेसनखौ जों लानो हायो। जों गावनि गावनि सायावसो बे ओ जेरै जोङो प्राइभेट स्कुलाव जों थाङोब्लाबो जोङो जों हाबोब्लाबो जों रोंगौ रोंगोन बे रोंथारगोन जों बे नङा? जों गावनि सायावसो डपेन्ड खालामनो नङा होमबा? जेरै जोङो ओ मोननैबोथ' स्कुलखा नङा होमबा गबियावबो टिचार फोरोङो प्राइभेटावबो' टिचार फोरोङो ओंखायनो माने गावनि सायावसो दि सिसन खालामनो माने रोंग्राया रोंखायो माने सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाया माने गावनो हारसिं ओ सोलोंनानै माने रोंखायो। बाट जोङो टिचारफोरनि जों एसे एक्सपिरियेन्स मोननाय जों माने गावनि ओ गोसोफ्रा माने एसे मोजांसिन एबा सोलोंथाइखौ जों लासिननो हायो आरो ना नोंथां।
उम उम नंगौ
नोंथाङा एसे बेनि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन
औ
माने जोङो सरकारि स्कुल होनोब्ला माने जोंना जोबोद खम आरोना जोंनियावथ' आं जोंनि जायगायावथ' आङो मोनसेल'सो जोंनि एल पि स्कुल आङो सरकारि बेबायदि मोनदों आरो ना ओ एमिया थ' दङ खिन्थु एल पि मोनसे एमइ मोनसे बेबायदि आरो ना ओमफ्राय हाइ स्कुल बेबायदि बिनिफ्रायो
माने ओ ओ जोङो गासिबो सुबुंफोरानो माने जोङो सरकारि स्कुलाव होजोबोब्ला माने जोंहा माने मास्टारनिबो एसे आंखाल आरोना जेनेबा जों टिचारफोरनि फोरोंगिरिनि थाखाय एसे आंखाल ओ मोनसे फरायसालियाव बांद्राय बेबायदिहाय ओ फोरोंगिरि थानाय जाया बेनिख ओंखायनो जोंनाथ' आरो सुबुं अनजिमाया आजिखालि बांबाय नालाय आथिखालाव ओैबायदि माने बय माने उन्दैफोरा बांजोब ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो माने ओरैबायदि प्राइभेट स्कुल माने जायगा लायै जायगा बानायनाय जाबाय माने बेयाव आरो आथिखालावथ' माने जाय माने प्राइभेट स्कुलाव हाबगोन बियो माने डि एल एड गैयिफोरखौ ओ लानाय थिसननाय जायो आरो ना फोरोंनायाव माने बेयो माने डि एल एड नि कर्सखौ ला थाथारनांगोन बा बियो बोसोरनै डि एल एट फरायनाय जाथारनांगोन आरो ना बेबायायदिबासो आथिखालाव फोरोंगिरि लानाय नुनो मोनसै बेनिफ्राय प्राइभेट स्कुलाव माने जोङो ओ बांसिन माने स्टेेनडार्द लेभेलाव था माबा ओ थानायनि थाखाय मानेबा दिन्थिनायनि थाखाय गासिबो माने पेरेन्टसफोरा बिमा बि फा माने एसे रांखावरि गोनां मानसिफोरा माने प्राइभेट स्कुलावनो बांसिन फरायसाफोरखौ ओ फरायनो थाखाय ओ दैथायहरनाय जायो आरो ना सरकारिफोराव ओरैबायदि खम माने सरकारियाव फोरोंगिरियाबो एसे खम जायो ओ नुनो मोनो बेबायदि खम ओ ओमफ्राय आरो फरायसाफ्राबो खम
बेनिफ्राय प्राइभेट स्कुलाव माने ओरैबायदि सासे फरायसाखौ ओरैबायदि जथ थोनै माने फोरोंनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो सासे फोरोंगिरिया फरायसा खौ मोजाङै ओ फोरोङाब्ला बेयो माने ओ ओ पेरेन्टसनिफ्राय कमप्लेन फैयो आरो ना बेनिखायनो माने फोरोंगिरिफ्राबो मोजाङै माने फरायसाफोरखौ नायै नायै बिजिरनानै सोर माबायदिहाय रोंदों रोङाखै बेफोरखौ फारसेनिफ्राय नोजोर लानानै फोरोंनाय जायो आरोना आरो बिसोरनो ओरैबायदि बिदि ओ न'नि खामानि हमवर्क बेखौ हरनाय जायो न'नि खामानिखौ आरो लिरनानै लाबोआाबब्ला न'नि खामानिखौ बिसोरो ओ बहियाव बिसोरो मावफुंनानै लाबोआब्ला जेखौ फोरोंगिरिया हरो बेयाव पानिसमेन्ट होनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय एसे स्ट्रेट खालामनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ गिनानै फरायसाफोरा आजिखालि माने फोरोंनायाव माने एसे फरायसाफोरखौ एसे सिगिसग'बो खालामनांगौ जायो नङाबा ओरैबायदि माने खायसे फरायसाफोर दङ ओरैबायदि गाधा माने माने बुजाबायबो बुजाबाय थागोन बेबायदिहायबो फरायसा दं आरो ना बेनिखायनो बेफोरखौ नोजोर लानानै फोरोंगिरिफोरा माने फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ जायो आरोना बेफोरखौ माने बांसिनहाय आङो प्राइभेट स्कुल स्कुल आाव बांसिन नोजोर लानानै फोरोंनाय बायदि आंनि साननायाव बेबायदि आरोना बेनिफ्राय माने आरो स्टेेनडार्दखौबो मेेनटेन खालामनाय जायो जुथा आरो ड्रेसफोरखौ मोजाङै ओ बिमा बिफा बिफाफोरा मोजाङै साफायै सुनानै ओ गथ'फोरखौ मोजाङै गानहोनानै स्कुलाव दैथायहरनाय जायो। बेनिफ्राय आरो सरकारि स्कुलाव बुङोब्लाथ' बेयाव आरो बांद्राय बेबायदिहाय ड्रेस सोर माबायदि गानदों माबायदि गानाखै बेफोरखौ बांद्राय नोजोर लानाय जाया आरो ना
ओ फैदों फरायसालियाव माने जु जुथा दं ना सेन्देल दं बेफोरखौ बांद्राय जोंनि दिनावथ' बेफोर जुथा था बेफोर जेबो गैयामोन जोंथ' मालाबा सेन्देल गाननानै बा गानालासिनो जोङो अखा बोथोरावथ' जोङो सेन्देल गानालासिनोबो आगोलाव थांदोंमोन। बिनिफ्राय आरो माने रांखावरि जायफोर जायफोर पेरेन्टसफोरा रांखावरि दङ बिसोर माने प्राइभेटआवनो हो खायो आरो जायफोर एसे फैसानि कमि माने बांद्राय बेबायदिहाय होनो हाया माने प्राइभेटाव होयोब्ला माने मान्थलि फैसा होबाय थानांगौ जायो आरो ना मान्थलि फैसा होनांगौ आरो खायसे खायसे स्कुलफोराथ' माने डाइरेक्ट गावसोरनो बहिफोरखौबो दिहुनखायो आरोना गावसोर नि स्कुलावनो बेफोरखौनो लानांगौ जायो बेनिफ्राय सरकारियावथ' बेबायदि मान्थलि फिस बिदि होबाय थानाङा डाइरेक्ट एडमिसन फैसा बेबायदिहायल' एडमिसन एसे होनाय जायो बेनिफ्राय आरो बिजाबफोरखौबोथ' सरखारनिफ्रायनो मोनखायो खिन्थु प्राइभेट स्कुल स्कुलफोराव बांसिन बिजाबफोरखौ बिसोर प्राइभेटयै गावसोर बानायनायखौ दुहुननायखौ स्कुलनिफ्राय बेफोरखौ होनाय जायो आरोना बांसिनै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय ओम बेनिफ्राय ओ जों जोंनियावथ' आगोलाव जों फरायनाय टाइमाव माने जोंनो सरखारनिफ्राय जों माइरं बो मोनोमोन आरोना बेनिफ्रायथ' आथिखालाव थ' माने ओ सरकारि स्कुलावथ' केसारिबो होनाय जायो फरायसाफोरनो। केसारिबो संनानै जाहोनाय जायो आरोना बेनिफ्रायथ' प्राइभेटफोरावथ' बिमा बिफाफोरानो तिफिनफोरखौ संनानै हरखायो। बेनिफ्रायो आंनि मिथिनायाव बेखिनियानो ओ। ओ एसे टाइम दंबावो नोंथाङा एसे फोरमायथिजाबावगोन।
जागोनदे।
उम।
ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो दा ओ एसे फोरमायनो सानदों आं जों माने आं फरायबोना एसे फोरमायनोसै आरो नोंथांनो जेरै मा होनो आंबो जेन जेनेबा प्राइभेट स्कुलावनो फरायदोंमोन नालाय
ओम।
बेबायदिनो नोंथां होननाय बायदिनो जोङो बेबायदिनो पानिसमेन्ट होजायोमोन जोङो बेबायदिनो हमबुक लिराबा जों बेबायदिनो पानिसमेन्ट होजानायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंखौ टिचारफोरा जोंखौ मानि थाखाय पानिसमेन्ट होयो
ओम।
ओ जों माने रोंगौ जों माने रोंनायनि एबा जोंनि थाखायनो मोजां जानायनिसो टिचारफोरा जोंखौहाय पानिसमेन्ट होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि न'फोराव जोंखौहाय माने हम वर्क हरो बेबायदिनो फरायनो थाखाय हरो।
ओम
एबा बिदिनो जोंखौ टेस्ट लानो थाखाय ओ जों रोंगोनना रोङाखै जोङो स्कुल एबा कलेजफ्राव जों फैनानै रोङो रोङाखै खै होननानै माने बेफोरखौ जोङो लानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि थाखायसो माने टिचारफोरा माने जोंखौ रोंगौ रोंगौथिखौ लाथों होननानै गथ'फ्रा ओंखायनोसो माने बेबायदि पानिसमेन्टखौ होनाय जायो आरो प्राइभेट स्कुलफोरावथ' गोबां बेबादिनो टिचारसफोरा बुखायोनोसै जायो नङा होमबा स्टुदेन्टफोरखौ बुनायाथ' ओ बांद्राय बुवा ओ बांद्राय बुयोब्ला बेबायदिनो पानिसमेन्ट फैयो ओ बेबायदिनो कमप्लेन फैयो बिमा बिफानिफ्राय गथ'फ्रा बिमा बिफानो खोन्थानानै बेबायदि पानिस मेन फैनायखौ जों एबा कमप्लेन फैनायखौ जों नुनो मोन्दों।
ओम
आरो नोंथां होननाय बायदि बे कपिफोरा बेबायदि स्कुल ओ फोरावनो थाखायो ओं बेफोरखौ ओ नंगौ बे सैथो। गोबां माने गावसिनि माने स्कुल एबा कलेज फोरावनो थाखायो आरो ना फैखा फैखायो माने गावसोरनि अन बनायनाय लेखाफोराबो